खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
जों मोनसे पिक लाना रायज्लायनोसै
जा जायो नोंथां फ्रिखा आंबो
जेरै नोंसिनि गामिफ्राव बैसागुफ्रा बोरै फालियो माने बोरै बारहोहरो आरोखि खोन्थालायदो औ
सोर बुंग्रोनो नोंथां जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा खिथाग्रोनो ना आं खिथाग्रोनो
नोंथाङाबो खोनथाग्रोद आंबो खोनथाग्रो द आंबोथा आं खोनन्थाग्रासै नामा?
औ दे नोंथां जायो।
औ औ। जोंनावथ' बिदिनो जाहैबाय संक्रान्तियावथ'। गामियाव जयै माबायो अमा सिथारनाय जायो। बयबो बोराय बुरै आमफाय जोंना उन्दै उनला ज' ज' ओंखारो आरोखि ना सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि।
औ जोबोद मोजांथार।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननियाव बेसिबां दिद सान जायो माने गोबाव दिन।
अ। जेनेबा गोदो जेनाखि बैसागु फालिनाय बेफ्राव मानि जों गोबां नेमखान्थि फालिबोनाय नुयोमोन आरो दा जोंनि जेनाखि गामि बे गामियाव जेनाखि बैसागु फालिनाय ना नोंथां बेवहाय मानिे सोलायनायखौ नुबाय आरो जेनेबा जोंनि बे जेनाखि गामि बेवहाय मानिे बिदिनो। संक्रान्तियाव बिदिनो नोंथां बुंनाय बाददि अमा गोखा गोखै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओ दा बिनि अनगायैबो जेनेबा मानसि बैसागु बा बैसागनि से खाथि सानखालि फालिनाय मानसि बैसागुआ जाहैबाय बिदिनो गोदोहाय जों नुनो मोनोमोन जेनेबा स्नि सानहााला बे फालिनाय नाथाय आथिखालाव जों बिदिनो आरो गोसोबारि जायगा लायै जायगा सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय माने सानब्रैल' फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागुखौ नोंथां।
औ।
दा नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बिदिनो मा मा आगजुखौ लानानै मोसायो ना बिदिनो दोरोङारि सोलिबोनाय ब बर'फोरनि जेनाखि दामग्रा खाम जथा सिफुं बे खौ लानानै मोसाला बिनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां मानि सायाव मा दामनानै मोसायो खिथादो।
दुमफ्ला जेरै दल जोंनावथ' माखासे गैया सेरजा दङ सिफुं दं ओमफाय हारमुनि हारमु'नियाम बेफोर मोनब्रै। सोल' दं आरोखि ना सिफुं हारमुनि सेरजा बेफोरल'। गोदोनिया एथ'मानि बारा गैलिया सोलायलांजोब्बाय औ। ओफ्राय जोंनावबो बिदिनो ब्रै सान थाम सान जायो आरोखि ना।
औ औ।
उम। नोंथांमोनाव।
ओरैनोथ' औ औ। औ नोंथां बुंलाय मा सोंदोंमोन नोंथाङा?
नोंथांमोननियाव मा मा लानानै माने फालियो? नोंथांमोननियाव मा मा आगजु लानानै फालियो थारमान।
औ ओरैनोथ' जेनेबा जेनाखि खोनादोंना आंनिखौ खोना हैयाख
खोनादों खोनादों।
औ जेनेबा जोंनियावहाय जेनेबा मानसि बैसागुआव जेनेबा फालिनाय बादि दामग्रा देग्रा आगजुखौ नुनो थांला आरो बारानो थां बिदिनो गंफा गंनै जेनेबा बोराय बोरायखौ अमानि बिदिनो सिफुं हारिमुनिया बेफोर दामजुखौल' लानायखौ नुनो मोनो जेनेबा जाफख्रिं बेफोरबायदिखौल' लानानै। मोसानायखौ नुनो मोनो आरो
ओम
गोदोनि बादि जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरबायदि लाना नै ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' उन्दै उनला बिदि जमायै न'खर न'खर हाब नानै मोसानायखौ नुनो थांला आरो नोंथां जोंनावबो
ओम जोंनाव
जेनाखि जोंनि जायगा बेवहाय माने बक्स लानानै मेथाइ दामनायबो नुलाय लांबाय आरो नोंथां
औ औ
औ
जोंनियावबो जोंनियावबो जायगा बाय जायगा बिदिनो जायो जोंनाव बांद्राय ओंखारलायलिया थारमाने गोदोनि बायदि ओंखारलायला ओंखारो ओंखारनाया खा बे सिफुं सेरजा हारमुनियाम दुमफ्ला गानो ओंखारो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ओन्दै ओनला बांद्राय ओंखारला थेवबो ओंखारो ओंखारनाया गावनि आन्था ओमफाय नोंथांमोननियाव बिदिनो जोबनायाव ब्रै दानमाने थांब्रै दानमाने दिन थांनायाव लास्टाव आगान गाखोमोरनाय माबा दंना गैया!
औ नोंथां जेनेबा जोंनावबो दङ जेनेबा जोबथा सानावहाय बिदिनो आगान गाखोमोननाय दङ नोंथां दा बे आगान गाखोमोननाय जों लोगोसे माने न'खर न'खर जा जा ह फैसा हरनो हायो बेखौ माने लानायबो हुदा दं आरो जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय दा बिदि न'खर न'खर फैसा खांनायजोंहाय फैसा जमा जायोब्ला मानि बिदिनो जयै मिनि खुसि रंजा बाजायै फिन खनसेबाव माने बेदर जालायनाय जोंनि ग गामियाव हुदा दं आरो नोंथां
औ औ मोजाङानो बिदिबा नोंथां
ओरैनो नोंथांमोननि गामियावहाय बिदिनो बैसागु जेनाखि फोरबो बेवहाय जेनेबा गोखा गोखै जानाय हुदा दंना गैया नोंथां?
हुजा दं हुदा दं फास सानखालि सेथि सानलि जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुङो आरोखि ना जों बर'फ्रा
औ औ ओरैनो औ ओरैनो मा मा जेनेबा गोख बिाग गोसैखौ जायो एसे खिन्थानो हागोन नामा?
जेरै गोखा गोखै माने हाग्रायाव लायनाय जायो लाफा सायखौ
औ
थाराय खिफि बेन्दों होनाय जायो
औ औ
गोर बिदिनो बे बोथोरावथ' थाइजौ गोरलैबो मोननाय जायो नालाय नोंथाङा थाइजौ गोरलैबो होनाय जायो
औ
नार्जि होनाय जायो नारजि
खान्थाल फिथाइ गोरलै
औ औ होनाय जायो बिदिखौ खन्थाल फिथाइफोर
औ औ
औ
नाथाय नोंथां जेनेबा औ नोंथां जोंनाबो बिदिनो जेनाखि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौनो होनाय जायो आरो नोंथां
औ
नाथाय जेनाखि जोंनि गोदो गोदायनि बैसागु बे बैसागुआव माने जों खोनानो मोननाय बादिब्ला जेनेबा गोदोहाय मानिे एकस' एकथा मैगं बिदिनो गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनोमोननो माने बैसागुआव नाथाय जों जेनाखि आथिखाल मुगा बेयाव माने नुनो थांला आरो जेनेबा एकस' एकथा जायो बियो होननाय बिदि माने नेमखान्थियानो गोमालांबाय आरो नोंथां
औ जोंनियावबो गैलिया
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मोसौ बैसागु फालियोना फालिया जेनेबा?
जोंनिआव बांन्द्राय इद खोनादोंना नोंथां औ
औ खोनादों खोनादों जोंनियावबो गैया आरो जेनेबा नोंथां मोस औ
औ
जोंनियावबो गैया नोंथां जेनेबा मोसौ बैसागु फालिनाय नेमखान्थियानो गैया माने गोदो जेनेबा फालिबोयो होननानै आं खोनादों बा बिजाबफ्राव फरायनो मोनदों नों थां
औ औ
खोनादोंना
खनाादों खनाादों दा
अ माने आं मेगनजों नुनो मोनाखै आरो जेनेबा मोसौ बैसागुआ माबाददि बिदि फालियो मा मा खालामो आं मेगनजों नुवाखै नाथाय आं बिजाबफ्राव फरायनानै नुनो बा मिथिनो मोन्दों आरो नोंथां
जोंबो नुबोआखै नु
औ ओरैनो मोसौ बैसागुआव मोसौनो मा मा माला गान होलाबायो नोंथाङा एसे मिथिला बायगौ नामा?
बेखौथ' गोदोनि बायदिबाथ' गानो‌बिदिनो फोर बिलाइ जेरै बिलाइ गोरलै मोननाय जायो बे समावथ' बिलाइ बेन्दों बिदिनो थालिर फस्लाफोरखौ जेख'नाखि जों बैसागु बोथोरफ्राव गोखा गोखै नागिरनायफ्राव लाबोलाबायो।
बेबादि जिनिसखौनो नागिरनानै गानहोनाय जायोबायदि खोनादों आरोखि गोदोनि बोराय बुरै होननाय बायदिबा। जोंबोथ' नुबोआखै जाहैबाय औ बिदिनो नोंथां
औ
औ
दा जोंनि जायगायाव बा गामियावबो बिदिनो नोंथां जेनेबाह मानसिनि जेनाखि बैसागु फालिनाय बेल' माने थांनानै दंसै आरो नाथाय आं खोनानो मोनदों दों माने जायगा लायै जायगा माने मोसौ बैसागुआ दासिमबो दङ होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथां जायगा लायै जायगा दङनो दाबो मोसौ बैसागु फालिनाया। मोसौ बैसागुआव मानि जायनाखि जायगायाव मोसौ बैसागु फालियो बे जायगायाव मानि मोसौनि सायाव गोथौ फोथायनायजों लोगोसे मानि बिसोरखौ जेनेबा लाव फान थाव बिदिनो माला गानहोनायजों लोगोसे
औ
दिनो दिग्लिथि माबा बिफां ना मा होनो बेजों बुज्रावनानै जेनेबा मोसौखौ मेथाइ खननायबो दङ'लायनो जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बिदि होनलायनाय मेथाइबो जेनेबा बिजाबफ्राव नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओम
ओरैनो जेनेबा नोंथाङा मा सानो जेनेबा आथिखालनि बैसागुआव बे मदार्न सं दामनानै न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय नुनो मोनो दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा बेफोरो मोजां ना गाज्रि?
बिबोथ' गाज्रिसो मानोना जोंनि बर' हारिनि एसे आलादा जायोना गोदोनि
औ औ
औ औ दा बे फोर जेनाखि आथिखालाव रेडिमेड मदार्न संजों मोसानायखौ क्स लानानै बेफोरो आंनि थाखायबो गाज्रि आरो
गाज्रि औ गाज्रि
फोर बेफोरखौ दामनानै मोस मोसानाय लोगो लोगो जोंनि जेनाखि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय धोरोङारि दामजु जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बेफोर माने लासै लासै गोमालां सिननो हमगोन आरो नोंथां जुदि जों बेफोरबायदि आथिखालनि मदार्न समजोंहाय बिदिनो मोसायोब्ला
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय बैसागु बोथोराव औ दा नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो बैसागु बोथोरनि जोबथा सानफोराव बिदिनो बायदिसिना खन्थाइआव फरायनाय बायदिसिना खेला दुला होनाय नेमफोर दं नामा नोंथां?
दङ' नोंथां दङ' जोबथि सानखालि दङ'
औ
ओफ जेरै खारनाय बारनाय बिदि दङ' जों गामियाव गामि माने जोंनि ओरै एरियायाव आरोखि औ नोंथांमोननिजों दंना गैया?
जोंनाव मानि बेफोरबायदि हाबा औ खोनादों।
खोना-खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों ना?
खोनादों खोनादों
औ जोंनियाव बिदि हाबाफारि लानाय जाया आरो नोंथां जेनेबा जोबथि सानाव जेनाख खि फैसा खांनानै मोननाय बेफोरखौ जमाय जानानैनो फोजोबनाय बायदि जाय यो आरो नोंथां।
औ
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमा नै थुंगे फैबाय माथो जि मिनिट जाबाय।
बिदिबा दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे दे नों
औ दे दे नोंथां औ गोजोन्नाय थाबाय।